औ मा खालामदों नों ‌दा?
दङ नोंथां ओरैनो नै जिरायनो दं सायहायाव।
औ खबरफ्रा मोजां ना? औ ओमफ्राय बिदिनो जानाय लोंनाय फ्रा बोरै?
थ फुंनि जामुं जाखांबायमोन नोंथां जानाया?
अ मा ओंख्रिजों जाखो?
ओ‌ सबाय बिमा आलु।
अ अ मोजांआनो दं।
औ। नोंथाङाबो जाबाय नामा?
जाबाय नोंथां
औ
बिदिनो नोंथांजों आङो मोनसे खोथा सावरायनो थाखायसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन ओं
अ बिदिनो बर'नि दोरोङारि जेरै जानाय लोंनाय हेबनाय
औ औ औ
नुनो मोननाय जेरै- हेबनाय आखाइजों हेबनाय बेफोरनि सायाव नोंथाङा बुंनो हागोन ना दोरोङारिनि?
हागोन नोंथां हागोन। ओ गोदो गोदायनि बेखायनो जिहेथु जोंनि बर'फोरा जिहेथु दोरोङारि हुदाजों माखासे हेबनाय आरो बाहायबोनायखौ जों नुबोनो मोनदों। जिथु बे मादावहाय जों बांसिन औवाजों हेबनायखौ जों नुबोनो मोन्दों। औवानि बाहायनायखौ औवानि बाहायथिखो जों बांसिन नुबोनो मोनदों। जिथु औवाजों जोङो बर'फोरा मा मा हेबो होननानै बुङोबा जेरैहायनोखि जेखाइ खबाइ सेन आरो बिदिनो जोंहा माइ दोनग्रा जिथु गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बाख्रि लुबोखायो नालाय जिथु बे बाख्रिनि दुलि आरो लोगोसेयैनो जोंनि बिसिनायाव जिहेथु बग्रा जिहेथु दारहा होनना बुङोमोनना गोदोयो औ बेखौबो हेबबोनाय औ लोगोसेयैनो जोंनि माखासे आइजें आइला जेरैनोखि मैगं खादा बेनिफ्रायनो बायदिसिना जोङो हा रोगानो बा गोबोर रोगानो जोङो बिदिनो खादा हेबो बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु बर'फोरा बिदिनो औवाजों हेबनानै बायदिसिना जोंनि नांगौ बायदि खामानियाव जोङो बाहायबोनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोगासिनो आरो। ओ थ' जोङो ओं नोंथां ओं
औ बिदिनो बेफोर ओ आखाइजों हेबनाय ओ बुस्थुफोरखौ जों मा मायाव बाहायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना?
ओं हागोन नोंथां हागोन ओं ओ जे थु जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो जोंनि आइमोनखौ नुबोयो जोंनि आनै मादैमोनखौ जों नुबोयो जिहेथु जेखायजों जेखाइ हेबनानै जोङो औवाजों जेखाइ हेबनानै बिदिनो बबावबा जामफैयाव बिदिनो बबावबा दैमायाव जोङो ना गुरनानै जाबोनायखौ जों नुबोदों आरो लोगोसेैनो जोङो बै नाखौ दोन्नो थाखाय जोङो जिहेथु खबाइ खबाइ लायो बे खबाइखौबो जोङो औवाजों हेबनाय जायो। बेफोरबायदिखो जों नुबोनो मोन्दों लोगोसेयैनो जोङो जिहेथु गोदोनिफ्रायनो बरफोरा जिहेथु बायदिसिना जिथु हाग्रा बंग्रानिफ्राय बायदिसिना मैगं खनसायना जाग्रा जों बेफोरखौ जों नुबोखादों। जेरै दिंखियानो होन मैथा सिख्लायानो होन बा माथि गालदाबानो होन बेफोरबायदिखौ जोङो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै जिहेथु जों खाहैनायखौ नुबोयो। आरो बे खाहैनायखौ जिहेथु दोन्नो थाखाय बा लाबोनो थाखाय जोङो मैगंनि जिथु खादा बा मैगंनि आइजें जिथु जों हौवाजों हेबनानै लांनायखौ जोङो थ नुबोनो मोन्दों
औ।
जिथु सरासनस्रायै जेखाइ हेबनाय होन्नानै बुङोब्ला जोङो औवाखौहाय गिबियाव जिहेथु जोङो सिनखावगोरनानै आरामनो बेखौ जिहेथु मिजि मिजि खाथि बायदि जोङो बेखौ जिरगोरना लायो। बिनि उनावहाय जोङो बि माय जिहेथु जेखाइनि फ्रेम होन्नानै बुङो जिहेथु आंबो बेखौ बर'नि मा होनो आं बेखौ मिथिथला थ बेखौहाय बाहायनाय जायो बेखौ बाहायनानै माजों बाहायनाय जायो बेखौ बाहायनानै जोङो खाथि हेबनानै जिथु जोङो जेखायखौ महर होनाय जायो। आरो लोगोसेनो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो जे बर'फोरा जे बिदिनो दैमाफोराव बा जाम्फैयाव बा लङाफोराव जिहेतु जोङो सेन साबोनाय नुनो मोन्दों। आरो बै सेनखौबो जों औवाजों हेबनानैनो बानायनाय जायो। औवाखौ जों जि गिबियावहाय जिहेथु सिंखावनानै फिसा फिसा खाथियावहाय जों आरामनो सैनानै लागोरनाय जायो। बेनि उनावहाय जों बेखौ फार्निक जिहेथु गिबियावहाय मोनसे हेबग्रोनाय जायो। गुदियावहाय गेजेरावहाय हेबनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो बेवहाय प्लेन खायो। ना हाबग्रा बेनिफ्राय जोङो फारनैथिंजाय जिहेथु हेबख्रेबनानै आरो जोङो गुबुन फारसेखै जिहेतु थु ना दिहुननो हानाय बायदि जिहेथु एसे गेवलां महर बा एसे गुवार जायगा जिहेथु जों दोननायखौ नुनो मोनो। जायजोंनोखि जों ना बखयो बेफोरबायदिनो जोङो सेन जेखाइ खबाइ। आरो बै मैगंनि आजें आइला आरिफोर जोङो हेबनायखौ नुबोनो मोन्दों आरो लोगोसेयैनो जों नुबो जे गोदो गोदोफ्रायनो जिहेथु बरफोरा जिहेतु औवाजों हायनो बायदिसिना आइजें आयला बानायनायजों लोगोसे जोङो औवानि न जोंबो जिहेतु जोङो न लुनानैबो जों थाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जिहेतु गोदो गोदाय निफ्रायनो फोरा औवा जोंसो न लुखायोमोन ना? आथिखालावसो जोङो गोब बां गोदान मुगानि बायदिसिना जिहेथु जेरै इथा, थिं बिदिनो सि सिमेन्ट बाला आरि फोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों खिन्थु गोदो गोदायनिफ्रायनो बरफ्रा जोंहा औवानि न आवसो थाबोयोमोन औवाजोंनो बेफोरखौ लुनाय जायोमोन आरो ओ जिहेतु नोंथां मोननि गामियावबोथ जिहेथु बेफोरबायदिखौ नुबोदों जानो हागौ। जिहेथु औवानि आइजें आयला हेबनायफोरखौ। ओ नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोथां फोरमायनो हागोन।
औ
बिदिनो औवाजों हेबनाय होनोब्ला जों बरफ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो थाबोनाय। मिथिंगाया जि मिथिंगानि जि बिखायाव मोननाय बेफोर बुस्थुफोरखौ बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय बिदिनो जों मिथिंगायाव मोननाय। बा औवा औवाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर सुबुंफोरा बायहाय बोगासिन इदिनो औवाजों गोबां रोखोमनि आइजें आयला। ओ दानाय लुनायाव बाहायनाय आइजें आइला बिदिनि नों लुनाय बायदि बायदियाव जों औवाख खौ बाहायनाय जायो बिदिनो बरनि आइजें आइ औवाजों हेबनाय होनोब्ला बिदिनो जोङो जेरै नोंथाङा दहायनो फोरमायलांनाय बायदिनो जेरै मैगं खादा मैगं खादाखौ जों औवाजों हेबनाय जायो। ओ बिदिनो बिदिनो माइरं सलिनोथाखाय सान्द्रि बिदिनो ओ सेन ना सानो थाखाय सेन ओ पला, खखा बिदिनो ओ ओ बिदिनो बायदिसिना रोखोम दोननो थाखाय जोङो सानदांगा बिदिनो माइ जावनो थाखाय जों संग्राय
औ।
दिनो जोङो बिदिनो जोङो आरोबाव मोननो हाबावो ओ मिथिंगाय मोननाय जायो दंफां लाइफांनिफ्राय बा औवानि बानायनाय बिदिनो जोङो हालेवनाय समाव बाहायनाय दांखुरखौबो जोङो ओ मैजोंबो ओ जोङो ओवाजों बाननाय जायो ओ बिदिनो मैखोबो जों औवाजों बानायनाय जायो। बिदिनो आरो ना जों औवा मिथिंगानि मोननाय। औवानिफाय जों गोबां रोखोम बायनाय जायो ओ दानि मुग बेयाव जोङो ओदिनो खेरखा होनो आरोना मंगन दोननो थाखाय बेफोरखौ जोङो ए-एलमिनियाम एलुमिनियामखौ बांसिन बायनाय जायो जों गामिआव। फ्राव वाजों हेबनायखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला। बिदिनो आरो इदिनो बर'फ्रा जुनार फिसियो नालाय जेरै मोसौ बोरमा बिदिखौ जोङो खिखौ गारनो थाखाय जोङो ओ खादा बेफोरखौबो जों दाबबो बाहायो।
औ।
बायनायखौ नुनो मोनो आरोना बिदनो।
औ औ।
आरो इदिनो दानाय लुनायावबो बायनायखौ नुनो मोनो जेरै सालखुन्था, सालखुनथा औवा जों बानायनाय जायो। बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बानायनाय ज जायोआरोना नामबारखौ बारा गोसोआव गैला मानो होनब्ला दानि जुगाव जों बेफोरखौ बायनाय खौनो मोना बिराद खम। गामिफोराव बायनायखौ नुनो मोना। दानि मुगायाव बांसिनै आ मिसिन मिसिनारि जुग नालाय मेसिनाव मोननाय दानाय बेफोरखौसो बायनाय नुनो मोनो। आखाइजों दानायखौ नुनो नो मोला बेनिखायनो ओ इयुन इउन एबा फिउसारनि गथ' गथफ्रा बेफोरनि नामफोरखौ मोनथिनो हाला आर ना।
औ औ जिहेथु जों आथिखालाव जेखाइ खबाइ
औ
ओं नोंथां
औ दे नोंथाङा बुंलाय।
ओ जिहेथु जों बेबायदिनो आथिखालाव जिथु जेखाइ खबाइनि बेलायावनो होन बा जोङो सेननि बेलायावनो होन बा जोङो ना साग्रा खखानि बेलायावनो होन बेफोरखो आथिखालाव जोबोद खम नुनो मोननाय जाबाय आरो ना। माने नुबबांलानो होनजायो बांसिनानो। आरो जोंनि गामि एसां जिहेतु हेबनो गोरों सुबुंनि अनजिमाया जोबोद खमायलांबाय। जिथु गोदोनि जिथु बोरा जोंनि आबौ आबैमोन जितु बिसोरखौसो जों आथिखालाव हेबनाय नुनो मोनो। खिन्थु दानि जोङो गोदान जिहेतु मानसिफोरखौहाय जोङो जिहेतु बेफोरबायदिखौ हेबनाय नुनो मोनला बांसिनानो। आरो जों बाहायनायखौबो जोबोद खम नुबोनो मोनबाय आरो बेबायदिनो जिहेथु जोंनि जेखाय खौ ओ औवाजों हेबनाय बायदिसिना आइजें आयलानि बाहायथिखौ जोङो जोबोद खम नुबोनो मोनगासिनो आरो जिहेथु आथिखालाव गोदान मुगा हाबनाय लोगोनो गोबां जिहेथु गोदान मुगाजों ओंखारनाय जोबोद जिहेथु लहानि टारनि एलमिनियामनि आइजें आयला बेफोरखौसो जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
खालाव जोबोद खम नुनो मोनसै आरो
बिदिनो ओ जाय सुबुङा ओ रोंगौ गोरों हेबनो गोरों आइजें आइला बेफोर सुबुंफ्राबो दानि गथफोरखौ फोरोंनो गोसो जाला मानो होनबा दानि गथफ्रा बेफोरनि फारसे गोसो गैया। जायनि जाउनाव जों इफोरखौ गोमालांनो हमबाय। नाथाय बेफोर बेफोरो बरनि दोरोङारि मोनसे आइजें आयला जायफोरखौ जोङो ओ इयुनाव बेफोरनि बेसेन एबा गोनांथिया बिराद ओ जौगागोन बायदिखौ जों मोनो। मानो होनब्ला जों बिफोर बिफोरखौ लानानैसो जौगानाय नालाय
औ नोंथां औ।
जोङो गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय आइजें एला बायदि बायदि रोखोमनिफोरखौ जोङो दासिमबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि खुंनो रोंनाय आखाइजों बानायनाय बायदिखौ जों खम नुनो मोनो जायनि थाखाय जों दासिमबो बेफोरनि फारसे सानखबाबो सानखनो हाया। मानो हमब्ला जोङो गथ' गथ'फोरा सोलोंनो गोसो गैया गामिफ्रावबो गोरों गोराफ्रा फोरोंनो गोसो गैया। जायनि जाहोनाव जों फारागथिखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो सेन सेन सानो थाखायबो जोंनो जाम्फै नांगौ नालाय बिदिनो दासिम ओ सेनखौ जोङो गामि गामिफोराव सानाय नुयो जायफ्रा जाम्फै दङ बेफोराव सायो। जायफोरना जामफै गैया अखानि दैजों सो आबाद मावो नालाय बेफोर जायगायावथ सेननि गोनां सेन गैखाया मानो होनोमा नायाबो गैया नालाय। जेराव जाम्फै दंग दं बेफोर जायगायावसो नाबो थायो नालाय। बे जायगायावसो सेन खखाखौ सायो नाथाय ओ आइजो माहारिया ओ बांसिन जोङो जेखाइखौ लानानै दाब दाब जायगायाव थांनानै जों नाखौ गुरनाय जायो आरोना। बिदिनो गावनि जायगा ओनसोल एबा खाथि खालायाव थानाय जाम्बिफोराव गुराब्लाबो जोङो दाब दाब जायगायाव थांनानै जोङो ओ ना गुरनायखौ नुयोमोन आरो।
औ औ।
बिदिनो जोंनि बर'नि आइ दोरोङारि आइजें आयलाफोरखौ गोबाङानो बायनाय नुनो मोनो गोबाङानो बाहाया बिदिनो आरोना दे बिदिब्ला नोंथां। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथां औ